हेलौ। मा खालामदों?
हेलौ हेलौ। नै दङनो दङ खोनादों। नोंलाय
आंबो दङ
मा खालायदों ए ओंखाम जाखांबाय? ओंखाम जाखांबाय
जाखांबाय
मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया आनदाखारिसोमोन माने दाउदै दाउदैजों आलु
ए गोथावआनो माथो जोंना माबा दालि दंमोन ओमफाय जोगोनार आलु
उम
जोगोनार सयाबिन
ओमफ्राय
ना
न'नि ओंख्रि जानो लुगैनायासो हा थारला आंहा
होम
बेदर
औ
नों न'आव थांदोंमोन नामा?
आं हो हो हेलौ न'आव थाङाखै औ खोनादों खोनादों
न'आव थांनाय मोनबाथ'ओइ न' थांनायमोनबाथाय बेफोरखौ मोनजागौमोन ना
औ न'आव थांनायबा मोनजागौमोन न'आव
एगजामनि सिगां थां
आंनि एगजाम मावनोबो लुुबैदों ओमफ्राय आरो थांलाय फैलाय माने खस्थ'आ बांद्राय जायो बेखायनो एसे बानाय मोनदों‌। उम
जोंनाथ' आरो जानसिनबावसो खोमा ना नोंसिनिख्रुइ
औ नोंसोरना एसे जानसिन जागोन
उम
अखा हाबाय जोंथिया।
मा अखा हालाबायनो दालाय
अखा थायफ्रिदों नै।
औ माबानिफ्राय फैना माबायाव फैबाय हस्टेलाव फैबाय?
औ हस्तेलाव फैबाय। एसे गोरसै हाबाब मोजां जागौमोन।
औ
ओम नारजि ओहो ओमफ्राय गरमा दिनि माबायदि?
बहुद खा बुंनोनो नाङा।
उम जोंनाबो एखबारे गरमा बुंनो नाङा एकदम हाव हाव हाव मोनलायनाय
अखाफोर हासैबाबो बिदिबायदि जायोना बोथोरा एसे।
ओमफ्राय ओमफ्राय अखाबो हाया ओमफाय।
ओम हागोनदां। दिनैफोर हागोन बायदि मोनदों माथो।
एसे अख खा हानानै एसे बार स्रो स्रो बारबाबो मोजां जासिगौमोनलाय। गुसु मोननायनि
औ
उ
बिराद गरम जाना दं ना?
ओम
दहाय बारदोंमोन एसे बारनायालाय खिन्थु रुम सिङाव हाबफैयानो बाहेरा निबारा
औ नोसि नाथ' आरो माने गोदेर जाहैबायना हस्टेला जोंना आरो फिसा नालाय जोंना हाबो एसे बार बारबाथाय दरजा खियावनो होबाथाय एसे हाबो हाबनायालाय बारफ्रा गुसु जायो।
जायो ओमफ्राय जोंनियासो गोसोआव जोंना गोजौआव
उम उम उम ओमफाय आनजाद खौबोजा जा गोबावजों होनो हाबाय आं बाबाय थानो।
आनजादा ना? जागोन र' जाबाथाय जाबाथाय आरो बुंनो नाङा
बेखायनोथ' ओमफाय फ' माबानोबो लेखा नायनोब बो गोसोआवनो एकदम ज'वा ओरैबा ओरै बिरथिंलाबायबायसो थायो गोसोआवनो।
गावखौल' जादों बायदि मोनगासिनो आं
जायाखै आंहाबो आंहाबो दमबारे माबा
उम औ आया मानोे बिदि सेम कन्दिसन आंनाव बो जादों आं माने आंखौल' जादों नामा बिदि सानगासिनो
गैया जेरावबो गोसो सान्ज'आ
औ ओमफ्राय आं सानोमोन आरो ओंखायनो न'फोरावसो खोनसे थांना फैस्रानोसै नामा होमबासो गोसोफ्रा एसे मोजां मोनसिगोन नामा स
उम आरो आंबो न'आव थांबाबो आरो माने थांलाय फैल लाया आरो बेसेबांबा बेखायनो
फिन्नोबो बानाय मोनो
उम न'आव थांबाथाय खनसेनो फै माने फैफिननो बानाय मोनो फारसेथिं आरो ओ माने फैनायावबो आरो मेंफैलायबाय इदि जाहैयोना बेखायनो आं सानबाय माने खनसेनो आनजाद सानजाद होखांनानै ओमफाय थांनोसै होननानै
नामा नोङो?
खनसेनो बिदिनोथ' सानगासि मा जायोथाय आनजादखौ होग्रोना लानोसै
खांनायनि उनाव एसे बेरायदोब्रा जायगा नायदो एसे हायो मबा लावखार ओंखामफोर जाहैनोसै
जायो जाजायो आं लावखार ओंखाम लावखार ओंखाम जानो होननायाव मोनसे गोथि खोथाया गोसोआव लाव खार ओंखाम जानायाव जों बर'नि माने जानाय लोंनायखौ बाहायजागोन दा एसे माने माबा फोरखौ मा होन ओ मा होनो अनलाफोरखौ अनला सबायफोरखौ गोथाव जागोनथ औ उम आरो साम मोनगोनना बे माबा खिजा ओरैहाय एसे थांबाथाय
औ मोनो होन्दों खोनानायलाय
खोनादों आंबो खोनादों साम बेयाव माबाबाथाय मोनगोन साम ओमफ्राय औ सबाय संजागौमोन एसे खस्थ जागोन जानायालाय थेवबाबो माने हागोन
ओमफ्राय आरो आं बे मोनसे बुस्थुखौ जानो लुबैनाय हाथारला नआव थांबाथाय बेखौसो जानो लुगैयो नारजिजों अमा
आयै
दाखालि मालाय बै लोगो लोगोफोरा जानायस स्टेटास दालाय खौ बिसोरनिखौ नुनानै आंहा एकदमबारे खुदै गलाय थारदों
जोंनालाय आरो स्टेट स्टेटासआव नायनानै थानो गोनां जासिगोन आरो गोजानाव थानाय ननिफ्राय गोजानाव थानाय जाहैबाय नालाय संग्रा दंना गैया नोंनि ओरैनो
आं नाव संग्रा गैयालै बेखायनोथ जारिफैजाला आंनाव संग्रा दोनानायमोनथ‌माबा माबि संनानै जाबाय थाासिगौ आं
बै लोगोनि दं आरो लोगनियावनो संनानै जासाबो
नोंसोरनाव दङ जोंनाव जोंनाव हस हस्तेल आवनो गैबावासो
औ ओमफ्राय बेबो माने
बिदिनो बर'नि डिसफोरखौ संना जानाय जायाखै आरोना
नर्मेल बे आरो न'निफ्राय गोजानाव थानायाव बेबायदि नोगोरमायाव थानायाव आरो बबले न'निखौ मनि जानो लुुबैनायखौ मोनजाजोबाना आरो गासैबो नांगौ जिरादाना आरो थोजासे जायाना
ओमफ्राय प्रिपारेसन सिना बोरै सोलिदों
आंना प्रिपारेसना गैयानो होनना बुंजायोलै माने गोसोखोनो जाया माथो नायनोनो गोसो जाया ओमफ्राय फारसेथिं आरो नट्सफोराबो माने मोनसे जायगायावनो गैजोबा मोनसे माबायावनो खाथायावनो जाया बिदि आरो फारसेथिं नायनो गोसो जाबाबो माने नट्सफोरा मोनसे खाथाययावनो मोनजोबीयाव माने गोसोआ गुलुं गुजुं जायो नायनो जिखिनि लुगैनाय दंमोन बेखिनियाबो माने जाया जाहैयो आरो उनावहाय गोमालांजोबो
नटस'खौ मोजाङै मोजाङै लेरनाय गैयैनि थाखायनो माने आरो बाफिननानै थानांगौ
उ माने ससे बेयाव ससे बेयाव बिदि नागिरनांगौ जायोना
आंहाबो बिदियावनो थांगासिनो समफोरा
उम एसे गुसु बार बारदों रुमनि दरजायाव खेवना हानि र' आ
खोनाबावबाय
अखा हादों
ए जा थाल मोना हागोनदां मोनाफोराव दा
दायो एसे गुसु जाहांदोंना बारबो बारदों खोमा जोंहा गोजौआव थानायखायनो जेबो फाथा
नोंसिनाथ' जि हाव हाव जाखायो खोमादां बे
औ औ जायो गोजौआव थानाय ना माने बांसिन जोंनावहाय बिदुंआसो नांफैयो आरो बाराथ' साइदजोंसो बु खारलां
नोंसिना माने गोजौथारनि प्ल'डआव नामा एकदमबारे होनबाथ' दुंहावजोबखाबायसो बे माने सायाव बिदुङा नांबाथाय एकदमबारे सिङाव नोंसना एकदमबारे गोदौनाय बायदि जाखायोदां
थ'
उ
दैलांबो फैबाय औ जोंनियानो जोंनियानो उनसिन जागो मोन
जोंनियानो औ जोंनियानो जोबनाय एकदमबारे
बयनाबो दायो जागासिनो जोबगासिनो
उम नै मालाय माबानिया मा होनो इयो रासायन बिगियान बिफाननिया जोबबावबाय।
जोब्बाय ना औ बिदिनो जोबबाय बो लांगासिनो बेलेग बेलेग बिफानफोरनिया खायसेनाया जागासिनो।
जाबायदां ना
हो
गोजोन हर नोंथांसिम
ओं गोजोन हर नोंथांनिसिमबो
दे होनबा ना